फसा हेल' नोंथां औ औ औ औ खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय
औ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हरदोंमोन आरो रायज्लायजागोन ना नोंथाङा सम दङब्ला
सम दङ नोंथां सम दङ
अ दा माने दैज्लां बोथोर बे दैज्लां बोथोरनि सायाव ओ रायज्लायनो सानदोमोन आरोना नोंथां
औ थारैनो हागोन रायज्लायनो हागोन
औ नोंथां दा आङो दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै एसे बुंहरनो सानदों आरो नोंथां नङा होनबा
औ औ औ
दा दैज्लां बोथोर बे समावथ जोंना आ बोथोरा आ एखनब्ला अखा एखनब्ला सानदुं आ जोबोर सान्दुं गोसा माने गरम सम सम आरो अखा औ बिदिहाय जेनेबा जागासिनो दङ नङा होमबा नोंथां
औ
समावहाय माने जोंनि बा गामियारि ओनसोलफोराव दारमाने एसे आबाद मावनायखौ नुनो मोनदों आरो दा माइ आबाद
औ
औ बे समाव औ फोथारफोराव एसे दै दङ नालाय माने दै दैजों बुंंसारजों फोथारफोरा आ लोगोसे बे फोथारफोराव जोंना गुबुन बा बे समाव मा खालामना थानायमोन दा दैज्लां बोथोर समाव माने मा जोंहा जानाय आ जों ओंखाम जानानै थांना थायो नङा होमबा बे ओंखामखौ जोंनिया औ बे समाव आबाद मावनाय जायो आरो जेनेबा माइ आबाद बे दैज्लांनि समाव अ बेखायनो दा जोंना फोथार फोराव जोबोद माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनदों नोंथां औ माने दुब्लिफोराव ट्रेक्टरजों हालेवनाय खोथिया खोथिया फोनाय माइ गायनाय औ खोथिया फुनाय बे आलि दाननाय औ दै दै फोथाराव दै आ दैखौ लाखिनो थाखाय आलि खोनाय बेफोरबायदि गोबां नुनो मोनदों नोंथा जोंनि ओनसोलाव दा ओ जोंनि गामियारि ओनसोलफोराव नोंथां दा बै समाव थां नोंथांमोननिथिं जाय दा मा खालामदोंबा दैज्लां बोथोराव मा मावो एसे फोरमायहरनो हागोन नामा नोंथां
हागोन आङो दैज्लां बोथोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन दा दैज्लां बोथोर होनना बुङोब्ला आ
औ
जोंनि माने भारत हादराव ओ सानाव मोननो माने बोथोर नुनाय जायो दा बेफोरनि मादाव माने दैज्लां बोथोर एबा अखा हानाय बोथोरा माने बयनिख्रुइबो गोनांथार आरो जोबोद मोजां बोथोर आरोना दैज्लां बोथोरा दा जेब्ला गरम बोथोरनि बा गरमनिफ्राय माने सुबुं जिउ जुनार आरो लाइफांफोरा थैनो हमो आरोना बा थैनो गाहाम जायो बा थिग बे समावनो दैज्लां बोथोरा माने बयनिसम सिमबो गोजोननाय आरो सुग्लायनाय लाबोनो लाबोयो आरोना दा बे बोथोरा गाहायै ओ जुन दाननिफ्राय जागायनानै सेप प्तेम्बर दानसिम जायो आरो नोंथां दा माखासे बोथोर बोथोरनि थासारि थायो ओ दैज्लां बोथोराव बारमणडला गुदुंनिफ्राय गुसुसिम सोलायो आरोना
औ औ
अखाफोरा माने अखाफ्रो अखाफोरा अख्राङाव जोबोद गोसोम जानानै बिरबायो आरो जोबोद गोबां अखा हायो माब्लाबा अखाजों लोगोसे जोबोद बारहुंखा आरो अख्रां ओ स्रांनाय नुनाय जायो दा बे बोथोराव अखा हानायखायनो दैसा बिलो आरो दै फुख्रिफोरा माने दैजों बुंफबनानै थायो दा गासै ओनसोलाबो माने गोथां आरो समायना माने नुजाफैयो आरोना बेनिफ्राय दैज्लां बोथोरनि माखासे गाज्रि बाहागो एबा जेंनाफोरबो सोमजियो बा दैज्लां बोथोरा जोंनो अखा लायो लाबोयोब्लाबो माने माबा बियो जोबोद देरसिन जेंनाबो लाबोनो हायो आरो दा देरसिन जेंना होनना बुङोब्ला जोंहा दैबाना माने जोबोद गोबां अखा हानायखायनो माने दैसाफोरा माने गोबां दै लाबोनानै माने गामि सोहोरफोरखौ माने दैबाना खालामो आरोना नोंथां दा दै बानाया सुबुंनि न' बां आबाद आरो जिब जुनारफोरखौ माने दंस' खालामो आरो ना
औ औ
धंस' खालामो औ दा बेराम आजारबो सोमजियो दा बे समाव माने थाव थाव दै जमा जानायखायनो माने थाम्फै आरो गुबुन खिथाबुफोरा माने जोनोम जायो आरोना बायदि बायदि एम्फौ एनलाफोर जोनोम जायो बेनिखायनो माने बै थाम्फैफोरा अरबा मेलेलिया देंगु आरो दडायरिया बायदि बेरामफोरा माने जोबोद गोबां जायो आरो न आंदां दा माखासे लामा सामाफोरा हाद्रि हाथ्ला जानाय ओंखायनो माने सुबुंफोरनि थाबायनाया बा थाबायनाय बा फैनायाव माने जोबोद गोब्राब जायो आरो ना नोंथां
औ ना
दा गाज्रि बाहागोफोर थाब्लाबो माने दैज्लां बोथोरनि गोनांथिया माने मा सुबुं जिउआव बयनिख्रुइबो देरसिन बा अखा हायाब्ला बे प्रिथिबियाव माने बे बुहुमाव दैनि आंखालाव माने रावबो जिउआ माने थांनानै थानो हाया दा बे बोथोरा माने संसारखौ गोदान जिउ आरो गोथां समायना माने गानहैयो बा खालामो आरोना बेखायनो दैज्लां बोथोरा माने मा गासै जिब जुनार आरो सुबुं समाज नि बा समाज थाखाय माने मोनसे देरसिन अनलायनाय आरो आसिरबाद आरो ना नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हाबावोन ना दैज्लां बोथोरखौ लानानै थारैनो
औ नोंथां दा दैज्लां समाव थारमाने आं मा खालामो जेनेबा बेनि बागैनो एसे फोरमायनानैसै जनोबथा
औ औ औ थारैनो सैथो
औ दा एसे दैज्लां बोथोरावहाय आं आबादजों आबाद मावनानै जाग्रा सुबुं हिसाबै औ आबाद थिलियावनो नांथाबना दङ आरो नोंथां
औ नंगौ
अ दा आङो माइ माइ आबादावल' नांथाबना दोगोनोंथां औ माइखौहाय माइखौ जेनेबा एप्रिल दाननिफ्रायनो अखा हायो नालाय जोंना बैसागु समनिफ्रायनो औ बै समनिफ्रायनो खोथिया फोनाय बिनिफ्राय लाहार फाहार खालामनानै गसिम आरो माइ गायखांनायनि उनावहाय माइखौहाय दै होनाय दै मोनदों मोना बेफोरखौ नायनाय बा
औ
अ माया मोनजासिम बेखौ हानानै न'आव लाबोनाय ओ नानानै बेफोरबायदि सोलिबाय थायो नङा होमबा नोंथां
औ
औ बे समावहाय दा ओ जोंना माइ गायनायनि सम जोबोर माइ गायनायनि जादों आरो नोंथां मानो होनोब्लाथाय ए बे समावनो जुदि गायखायाबाथाय उनावहाय मेसें बोथोराव दै गैयै समावहाय आ जोंना माइ आबादखौथ' मावनो हाया नङा होमबा नोंथां दै गैयाब्लाथ' माइ आबाद मावनो हाया औ औ दा ओ खोथियाखौ ओ मा माइ औ माइ माइखौनो खोथिया फोयो नङा होमबा नोंथां खोथिया फोनायनि उनावहाय जेला बिफां जायो औ बेखौ जों खोथियाखौ फुनानै नङा होमबा नोंथां गायनानैहाय बा खायफासे फोयोबो नङा होमबा नाथाय दाइरेक्टबो फोजायो दिसुन फोयोब्लाथाय माने एसे बारा मोजां जानायनि माबा थाया आरो खाबु थाया मानो होनोब्ला हाग्राफोरा हाग्रा बंग्राफ्रा नारसिनजोबनानै माइखौहाय दुरबल खालामो बेनि थाखाय जों औ माइखौ बांसिनै गायनाय जायो आरो नोंथां औ दा बे समाव ओ जोंहा मा होनो ओ सत्तुर पसत्तुर ओ रन्जित
औ
बेफोरबायदि ओ माइफोरखौ ओ आबाद खालामदों आरो नोंथां औ आ माय आबाद खौहाय औ ओ जोंथ' आगोलनि गोदोनि बायदि जेनेबा मोसौ बा नांगोलजों जों ओ हालेवनानै माइखौ गायनाय जाला नोंथां मानो होनोब्लाथाय औ मोसौजों हालेवबाथाय सानसेयाव बिगासे ओ बिगासेखौनो जोबोद गोब्राब जायो आरो नोंथां हालेवनो औ जागोन औ औ बेनि थाखायनो आथिखालाव जोंना गोनोखोआरि बे साइन्स साइन्सनि जुगाव ओ ट्रेक्टर बायदिसिना इन्जिन फैबाय आरो नङा होमबा नोंथां औ बेखायनो जों दा औ औ बे ट्रेक्टरजों नो ओ हालखौ एवनानै माइखौ गायबाय गायगासिनो दं आरो नोंथां दा जोंनि बे ओनसोलाव बा ओ जोंफोरबो अ लो नाथाय अ नाथाय बा माइ गायनायखौ ओ ओ इउजार बा मेसिन इलेक्ट्रनिक्स बेफोरजों ओ गायनाया जोंनिसिम मोनफैथ'वाखै नोंथां आरो बे आलि खोनाय जोंखौ बैफोर ओ ओ माबाफोराबो जोंनि बे ओनसोलाव मोनफैथ'वाखै नोंथां बा जोंनि गामि गामियाव आरो औ बिनिखायनो जोंना ओ आइजोफोरा खोथियाखौ गावसोरनो ओ फुनानै ओ आइजोफोरानो माइखौबो गायबाय गायबाय दङ आरो नोंथा ओ लोगोसे आलि खोनायखौ जोंना हौवाफोरा खोनाय जायो
औ
अ औ औ दा नोंथां ओ नोंथांमोननिथिं नोंथांखौ आं एसे माने औ सोंफिननो लुबैदों आरो नोंथां सोंजागोन नामा नोंथां
औ सोंजागोन माने आं गावनो एसे फोरमायना होनि आरोना नोंथां ओ दैज्लां बोथोराव माखासे ओ बिखान्थिफोरबो थायो आरो नोंथां
दा दैज्लां बोथोरनि अखानाया माने मोनसे मिथिंगायारि आरो बिगियानारि बिखान्थि आरोना दा बिखान्थिनि सायाव सोनारो दा माखासे बोथोर जोंहा बे ओ
औ
माबा बोथोर जोबनानै आथुन बोथोरनि जोबनायाव माने जोंनि मुलुगाव माने दैज्लां बो रा फैयो दा बे बोथोरनि माने गाहाय बिखान्थिया जाबाय बार मणडलनि बिदुं आरोना नोंथां दा आरो ओ औ नारजिनथायनि सोलायनाय आरो जोंहा ओ भारत आरो आसामाव जोबोद गोबां अखा हायो नङा होमब्ला दा माखासे दैफोरा खफ' जायो दा दैज्लां बोथोर ओ जागायनायनि गुदि जाहोना जाबाय जोंहा जोंहा बेवहाय ओ दैज्लां बोथोरावनो जायो नङा होनब्ला दा माखासे दैजां बोथोराव माने साननि बिलाइआ जोबोद माने गोसा जायो साननि बिलाइया जोबोद गोसा जायो आरो ना नोंथां
दा साननि बे दुंथनि थाखाय माने जोंहा बे ओ खागोर बा दैसा बिलोफोरनि दैया माने खफ'सिम सोलायो आरोना बे खफ'आ माने रेजें जानायखायनो बारमण्डलनि माने ओ गोजौसिन जौखाङा आरोना दा दा गोजौ फारसे माने ओ जौखांनाय खफ'फोरा माने गोजौनि गुसुबारजों मोगा मोगि जायो दा गुसु बार मोननानै बे खफ'फोरा माने ओ दैनि फोथासिम सोलायो आरोना दा बे दैनि फोथा फोरा माने बारम्लाव थानाय माने हाद्रि हा गख्लाफोरजों माने लोगो नांनानै अख्राङाव माने गोसोम गोसोम अखाफ्राम माने बायदि दानाय खान्थिफोरखौ मावफुङो आरोना नोंथां दा बेनि गेजेरजों दैज्लां बो बोथोरनि गाहाय बिखान्थिया जाबाय जोंहा मौसुमनि बार नङा होमब्ला बा जुन जुलाइ दानाव माने ओ हादोरनि बा हा बाहागोआ माने जोंहा हागोरनिफ्राय माने जोबोद गोसा दुंखाङो आरोना नोंथां दा हाया दुंखांनायखायनो बे थिलिनि बारा माने रेजिं जाना गोजौसिन थाङो आरो नोंथां दा बे बेयाव गाहाय नारसिनथायनि माने जोनोम जायो आरो नोंथां
खोनादोंब्ला औ दा उल्था फारसे माने जोंहा मा जायो ओ‌ भारत ओ खागोरफोराव
नों नोंथांनिसिम मोनसे सोंनो लुबैदों आरो नोंथां
औ
औ दैज्लां औ दैज्लां बोथोरा जि फैयो बा जोंनाव बे समाव सान्दुं बा बिदुं ओ जोबोर ओ गरम बा ओ गोसा जायो आरो बे दै ओ मेसें बोथोरावहाय जोंनिआ माने सानानो थाबो ओं बा आरो थाब नों हाबो ओ एसे बहुद